हेलौ हेल' नोंथां। औ नोंथां खोनाबाय। खोनादो नोंथां? अ खोनाबाय नोंथां।
अ औ नोंथाङा ओ आं नोंथांजों मोनसे गोनां
औ नोंथां हागोन।
अ
उम
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों ओ मानि जोंनि सोरगिदिंथ' जोंहा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां मोनो नङा होमबा नोंथां?
दा औ बै बिफां लाइफांनिफ्रायहाय जोङो मा मा बानजायनाय मोनो मा मा मुलाम्फा मोनो? जोङो बेनि सोमोन्दै माने सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन औ हगोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा ओ आंनो फोरमायनानै होगोरदो।
औ नोंथां।
औ
बिफां होनोब्लाथ' बिफाङा जोंनि थाखाय गोबां बानजायनाय नैबे बि फां आरो दंफां आरो सुबुंजोंसो एंगारै सोमोन्दो दं आरो नोंथां। ओ बिफां गैयाब्ला मानसे थांना थानो हाया मानसि गैयाब्लाबो दंफां लाइफांफ्राबो थांना थानो हाया आरो नोंथां? बेखायनो मा मानसिया जाबाय दंफांनि बानजायग्रा ओमफाय आरो दंफाङा जाबाय मानसिनि बानजायग्रा आरो। थां बेखायनो दंफां आरो सु ओ सुबुंजों मोनसे एंगार हायै सोमोन्दो दोङो आरो नदां।
औ औ।
जेरै दंफाङा जोंनो मा होनो ओ अक्सिजेन गेस होयो। ओखा एबा अक्सिजेन गेसखो दंफांनिफ्राय जों मोनो। आरो मा ओ सुबुङा हगारनाय कार्बन दडा अक्साइद गेसखौ दंफाङा ओ लायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो सोलाय सल' खालामो इ बेनि थाखायनो बुङो दंफाङा मोनसिनि बानजायग्रा मानसिया दंफांनि बानजायग्रा आरो। आ थिग बेबादिनो आरोबाव दंफाङा जाहैबाय जोंनो गोबां ओ मा होनो बुस्थुफोर होयो आर' जेरै जोङो जानाय फिथाइ साम थाइ ओरै दंफांनिफायनो मोनो जोङो फिथाइ सा
औ नोंगौ नोंथां नंगौ।
फिथाइ सामथाइ दोङो आरो नोंथां।
औ औ।
औ औ नंगौ नोंथां नोंगौ।